औ खोनादोंना नोंथां? औ औ बि बिदिब्ला जों दिनैहाय बर'फोरा हाग्रानिफ्राय मैगंफोर नागिरनानै लानानै जाफैनायनि सायाव रायज्लायनोसै। नोंथां
औ जायो जायो औ औ
जेनेबा आं जागायग्रोनोसै औ ओ बर'आ हाग्रानिफ्राय ओ मैगं लानानै जा फैनाय होनोबा जोङो बांसिनै जोङो नुनो मोननाय मेगनजों जि बुस्थुआ जेरावबो मोननो थाङो मोनलाबायो लामा थाबायनाय मानि होनबा जों दिंखियाया जोंनाव फैग्रो गोसोआवनो नङा ओमबा नोंथां। दिंखिया औ दिंखिया जोंनाव फैग्रोयो बेखौ जों माने लामाजों थाबायलांबाबो मोनो अबा बार स'लाबायबाबो जों बेखौ नुनो मोनो आरो। बांसिनै जों बेखौ मोनो आरो नङा ओमबा नोंथां? औ औ औ औ खस्थ' गैया ओमफाय जेनेबा जों बेखौ लाबोनानै मेल्ला रोखोमजों जायो। जेरैहाय दिंखीयाखौ लाब बोनानै जोङो सोरबाया बे अमा बेदर फोर एवबाय थानायावबो गारसननानै जायो। गोलाव गोलावैनो औ दाउदैजों एवनानै जायो।
दाउदैजों ओं औ फा-फानथाव एम्बुजोंबो एवनानै जायो औ औ औ औ।
जोंहा दाना फैनानै जेनेबा जोङो बे दिंखियानि अनगायै जोंहा आरो जोंहा माबा जायो जेरैहाय ओ सिब्रु, औ सिब्रु सिब्रुखौ जोङो मोनो सिब्रुखौ जोङो मोननैखौबो जायो। सिब्रुनि देन्थाखौबो जों जायो आरो सिब्रुनि बिबारखौबो जायो नोंथाङा मोनथिगो ना मोनथिया बिबार जानायखौ उम बिबारखो अनलाजों जायो औ अनलाजों खारै बिराद बरिया जायो। आरो सिब्रुनि बिबारनि मो दोमनाया आरैबा यदि मोदोमो नोंथां खान्थाल गोमोन खान्थाल गोमोन मोदोमो माने मोनथिबायना बिराद गोथाव नाङो माने जानानै। मिलौलायनाय फैयो आरो मोनसे आरो नों बेयावहाय औ जुदि सिब्रु बिबार अनला ओमफाय ना ना फिसा फिसाया बेखौ गारसनना होफायो माने बेखौ नोङो माने ओरैबायदि बिराद बेरा माने नारजि अमा होननाय बायदि गोथाव जाखायो बेबो नोंथां। ओरैबायदि मिलौदोजोबो माने बुस्थुआ। बिदि आरो ओमफाय जों सिब्रु थेन्थाखौ लाबोयो जोङो सिब्रु देन्थाखौथ जोङो एसे गोरलै गोरलैखोसो जायो नङा होमबा? जेरैहाय ओ अमा अमा बेदरजों जों एवनानै जायो, ओ आरो दा लकेल दाउ फोरजों जों जायो। सोरबाया बयलार बिगुरजों जायो, सोरबाया बयलार बेदरजों जायो। बिदिनो आरो जोङो बेखौ एसे मुलिनि होननानै बो बुङो। सि बुनिखो जेरैहाय सोरबा सोरबा आइ बेरनोसैबाथाय आइ बेरसिजि आर बेर बां सिन बेरथों होननानै थाबथाब ओंखारनानै थाबथाब हामथों होननानै आइखो ओ सिब्रु अमा बेदर खौ एवनानै जा होनाय जायो आरो नङा ओमबा नोंथां? औ औ बेफोरखौ जों नुनो मोनदो आरो ओमफाय जोंहा माने माबाला मालाबा मालाबा बै मेसेंफोरावहाय थास' बेदरखौबो जों लामा लामा जावनानै जानाय जायो नङा ओम उम उम औ औ औ ओमफाय बेखौबो बिराद गोथाव जायो नाजों जायो सोरबा, सोरबा अमाजों जायो, सोरबा ब्रयलार बिगुरजों जायो माने मेजेम थानाय बुस्थुजों जायोबा बांसिन गोथाव आरो मिलौ सिनो होननानै बेखौ गोबां मानसियानो बुङो आरो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा नों सिनिथिं मा मा जायो मा मा मैगंखौ नागिरनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ जोंनि जायगाजोंथ बांसिन गोरलैसि नै मोननाय होनबा दिंखियानो जाहैबाय
नंगौ नंगौ।
ओ दोंखिया दा नोंथाङा एसे सिगां बुंना थांनाय सिब्रु मैगं बिनिफ्राय नैबे दाउ फेन्दा होननाय मोनसे मोनसे मैगं दं औ लोगोसे दे मान दे लोगोसे हाग्रायाव मोनग्रा लाफा सायख' लोगोसे खेेरा दाबसिनि होननाय मोनसे बै गोरलै गोरलै हाग्रायाव मोनो आरोखि बेखौ मेसें बोथोराव नैबेखौ नैखौ मोनो आरोखि औ बांसिनै नैबे दिंखियाखौनो औ फिसाखौ मोननाय जायो आरोखि
औ औ
दिंखियाखौ हम जोंनि जायगायाव बांसिनै एवनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोखि
औ नोथां औ औ
दिंखिया देहानि थाखायबो मोजां बेराफारसे जेरै बेगेंनि थाखाय मोजां औ आइरन दं दिंखियावहाय औ जानो जानोबो गोथाव आरोखि नों
औ औ
बे मान्देखौबो जेरै दैयावहाय मोनोना जाम्फैफ्राव औ हम दैयाव मानलानानै बेखौबो बां दोंखियानि उनाव बेखौबो जा खोलै जायो आरोखि बे जोंनि जायगायावहाय बांसिनै जानाय औ हाग्रा मैगं होनोबा दोंखियाखौबो बांसिन एवनानै जायो खायसे खायसे खायसे खायसे खायसे खायसे खायसे आलुजों होननानैबो एवनाय जायो बेबायादि आरोखि औ लोगोसे नैबे सिब्रु सिबदुखौबो सोरबा सोरबा ओ आलुजों एवनानै जायो आरोखि एसे बिदै फुदुंलायनानै जोंनि जायगायाव बांसिन बेखौ बिदि जानाय नुयो आरोखि। नै लोगोसे नैबे। लाफा सायखौ बुङोबाथ' हाग्रायाव मोननाय। लाफा सायख'खौ बांसिन। जोंनि दाथ' जोंनि ओनसोलावहाय। बैसागु टाइमावल' जानाय नुनो मोनसै आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ ओं।
मोनसे जाहैबाय आरोखि बे। गोदोनिफ्रायनो बर'नि। मोनसे कालसारजों मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मैगं होनना बुंजाबाय। बि लाफा सायग'खौ औ- औ -औ -औ-ला। फाससायख'खौ दाथ' जोंनि जायगाजों बारा नुनो मोनला। नोंथांमोननि जों माबायदि मोनो लाफ फा सायावहोदा।
नंगौ नोंथां ओ लाफा सायख' होनोबा नों जेरै बुंनाय बायदि दा माने बेखौ जों बारा नुनो थांला माने दानि था गथ'फोरा
औ।
बिसोरो माने लाफा सायख'खौ सिनायनायानो नंला। माने बिदि जालांबाय आरो मा होनोमबा। जायगायाव मोननो थांलानालाय नोंथां अ बेफोरखौ दा हाजो। अबेबा हाग्रा एसे माबा जावथुम बेफोर। थानायावसो मोननो मोनसै नोंथां औ बेबाय। बि जासै आरो माने मोन गोरलैयै मोननो थांला लाफा सायख' फोरखौ। गो बिदि जाबाय बुसुआ। ओ ओमफाय जोंहा। जुदि माबायोबा दा हाग्रानि मैगं नागिरनानै जायो होनोबाथाय। जोंहा बैबो फैयो नङाहोमबा नोंथां। बासिखा बिबार औ बासिखा बिबाराथ' मेरला रोखोमनि जों जायो आरो। बा सिखा बिबारखौ जों मेर्ला बुङोबो माने माबा। देहानि थाखाय मोजां होननानै औ- औ -बसिखा बिबार। बे खौ जोङो। ओ खारै अनलाजों ख। खारै जाफैयो नङा होमबा नोंथां औ मालाबा ना फिसा गारस सोमनानै होयो मालाबा अमा गारसोना होयो माने मिलौसिननायनि आरो गोखाजों आरो बांसिन मिलौनायनि नङा होमबा नथां औ बिराद। मोजां जायो जानायफोरावहाय गोथाव जायो बेखौ जों नुनो मोनदों आरो माने बेबायदि
आरो नोंथां नैबे जोंनि जोंनि जायगाजों नैबे मोनसे अलदद हाग्रानि मैगं होनबा अलददआो मोनसे गोगलैयो औ औ अलदद औ लाफा सायख'नायनि उनाव बेबो बिराद मोनसे फेमास मोनसे जोंनि ओंख्रि आरोखि हाग्रानि हाग्रायाव मोननाय बांसिन अलददखौ बांसिन अमा रानफुनला एसे फोरानदबनायजों जाबा गोथावसिन जायो आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ
थ' जोंनि जायगाजों बारा नुनो मोनला हाजो एरिया हाग्रा एरियायाव बेवहाय बांसिन नुनो मोन सै आरोखि दा औ खम जा बाय आरोखि दा अलददाबो ओ दा नों नोंथांमोननिजों माबायदि मोनो अलददखौ?
नंगौ नोंथां अलददा जोंनियाव एसे मोनलाबायोआनो बुंनांगोन माने बाराथार मोनद्राय नङा मोनलाबायो नाथाय जोंनियाव अलदद बेदरखौसो जायो नोंथां
औ बेदरखौ जायोना औ औ औ
फांखौ स जायो होननाय खोनादों आङो
औ औ जोंनि जायगायाव बांसिन बिफांखौ जानाय नुनो मोनो आरोखि औ औ
ओ थारुन बायदि बिराद गोथ थाव जायो जानो औ औ माने बेदरखौ जानायखौ जों मोनि बिफांखौ आं बारा जानाय नुफेराखै नाथाय सोरबा सोरबा बिफांखौ जायो होननाय खोनादों आरो
औ बिफाङा ओ बिफाङा गोथाव जायो आरोखि जानो जोंनि जायगायाव बांसिन बिफांखौ जानाय नुनो मोनो आरोखि औ ओ लोगोसे औ औ औ हाग्रानि मैगं होनबा लोगोसे जेरै ए खेेरा दाबफिनि बेबो गोलै
नंगौ नंगौ नोंथां नों
औ गोदोनि गोदोनि दिनावहाय हाग्रायावहाय मेसें बोथोराव बिराद मोननाय जायोमोन। नाथाय दा खमायलांबाय आरोखि बेखौबो
नोंगौ नोंथां
ओम आलुफोरजों आलुफोरजों जानायाव होफानो बिराद गोथाव जायो बिदथ' बेदरफ्रावबो होनो बिराद गोब औ मोनो
नोंगौ नोंथां।
बेबादि ओंख्रि खोनाजि बेबो मोनसे
नंगौ नंगौ
दा नोंथांमोननि जों खेराय दाबखिनिखौ मोनगोन ना मोनला
खेराय दाबसिनिखौ जोंनि दा बर्थ'मान एसे मोननो थांला जों उन्दै उन्दै बा बिराथ मोनला बायोमोन मानोना दावफोरजो जाफैनायखौ बिराद नुनो मोनोमोन नोंथां केेराय दाफिनिखौ दा मोननो थांला मोननो थांला आरो ओमफ्राय जों हाग्रानि होना होननानै बुङोबा जों जेरै मानि मुनि जेखौबोथ जों खानानै जायो मेसेंआव नङा होमबा नोंथां औ औ मानि मुनियाबो देहानि थाखाय नाथाय बिराद मोजां होननाय खोनायो
औ औ उदैयावबो मोजां जायो उदै गाज्रि जानायफ्राबो
अ बेखौ रोखोम रोखोमै सिस रोखोम रोखोम माबाजों जायो आइटेम खालामनानै जेरैहाय मानि मुनि गोथाङै लगायनानैबो ज जायो
औ उम उम गोथाव जायो आलुजोंबो एवनानै जायो औ सोर ओं सोरबा सोरबा आलु जहल ओम आलु जहलावबो होफायो खायसे खायसे औ औ औ गाव गोजाबो एवनानै जायो
औ बेदरफ्राव होफायो जेरै देसि दाउफोरावहाय
औ देसि दाउफ्राव दाउस फिसा ओं दा दाउ ओ दाउ एसे देखुरा देखुरा जोंहाय गोथाव जायो आरोखि औ मोनसे बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गोदोनि आबै आबौमोना बेफोरखौ मुलि बादि बाहायबोयोमोन आरोखि। औ औ औ नाथाय दा बेफोरखौबो जानाया जानाया खमायलांबाय जोंनि ओनसोलावबो। बारा नुनो मोनला मानसिफोरा औ औ।
जोंनिथिं दाबो जायो नोंथां जोंनि जों दाबो जायो आरो औ मेसें फैनाय लोगो लोगो नाराबारि बारि खाहैनाय ज' ज' हिनजावफोरा बांसिन खाहायो खानाया खिन्थु हिनजावफोरा ज' ज' खाहैयो। बेखौ नुनो मोनो आरो माने हौवाफ्रा एसे खम खायो आरो हौवाफोरा जाहैबाय नांबरबावबासो खाहैनाय माने। एसे खाना लाना फैनानै बेदरफ्राव गारसननानै जानाय आरो
औ औ औ औ औ ओ दे होमबा नोंथां ओ औ टाइमाबो जाबायना नोंथां होमबा दिनै दोनथ'नोसै औ औ दे। औ